औ नोंथां औ खोनादों
ओहम ओ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ सावराय हागोन नोंथां औ
औ दा आङो बेखौनो लादों नोंथांथ' माबाया आयदाया जे बैसागु बे बैसागुनि सोमोनदैनो एसे सावरायलायसै नामा होनो नोंथां
औ सावरायहाय सावरायजायो नोंथां औ
औ दा आं बेखौनो गिबियावनो सोंग्रोनो सानदों नोंथांनाव नोंसों नोंथांमोननि जे ओनसोलाव बैसागु बैसागु फोरबोखौ बिनि सोमोन्दै एसे आंनि सिगाङाव बुंनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन ओ बैसागो होनोब्ला जोंहा ओ बेयावनो होननो नांगोन जोङो मानोना बैसागोआ अ जोंनि बा बर'फोरनि गोदो गोदाय नेम निफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबो जायखौ नागारनानै जों बर' हारिया ना थानो हाया ओ माने बर' हारिया ओ थायो जेसे बेसेबां सम थागोन बा बैसागो बोथोर बैसागो फालिनायावबो थाबाय थागोन बा फालिलांजाबाय थागोन दा थिग बेबायदिनो ओ बैसागु बोथोरखौ जोङो ओ सुइट थ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो ओ मोसौ बैसागो एबा संक्रान्ति बे सान हिसाबै जोङो सैथ्र' दानि जोबथा सानखौ फालियो बै खालि जोङो मोसौखौ जोङो आबाद मावनायफ्राव बा बायदि खामानियाव बाहायनाय जोङो मोसौखौ मान होनानै जों बै सानखालि जोङो ओ बेखौ बायदिसिना ओ हालदै हांगारनि गाब फुननानै ओ बिबार माला गानहोनानै जोङो ओ बिलो फोराव बा ओ फुख्रिफोराव जोङो थुखैनो थाखाय मोसौखौ लांनानै जोङो थाङो ओमफ्राय थुखैयो ओ बेबायदिनो थुैखै ओ थुखैखांनानै उनाव जोङो आरोबाव फिन ओ माने थुखैखांनायनि उनाव जोङो बे मोसौखौ बै सानखालि जोङो उदाङै हगारनानै होयो दोनदाल होआलासिनो ओमफ्राय फिन आरो हराव मोनाबिलियाव जोङो बेखौ लाबोफिननानै लाबो लाबोनानै जोंङो बिनि दुरुंफोरखौ जों सोलायनानै ओ गोदान दुरुंफोरजों फि गलियाव खायो आरो बे
औ नोंथां
औ बेबायदिनो ओ जोबनानै थांङो आरो जोंना ओ बैसागो ओ मोसौ बैसागो मैसा मोसौ बैसागोआ बिनि उनाव ओ फिन ओ से बैसागो जोंहा बैसागो दाननि से बैसागोखौ जोंङो मानसि बैसागो महरै जोंङो ओ फालियो। बे से बैसागोआव ओ जोंङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां न'नि गासै ओ गासै सैबो जों न'खौ लिरस्रां आरिस्रां साफा खालामनानै ओ फिन ओ जोंङो आलारि बाथि सावनानै जोंङो आरोबाव ओ गामिनि थानसालिफोराव जोंङो थांनानै बोसोरनि ओ बे बै बोसोर गोदानखौ जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो ओ बेनि थाखाय आर'ज नानै ओ जोंङो उम आर'ज गाबहैयो जयैनो ओ बयबो बिनि उनाव जोंङो ओ गिदिरफोरखौ मा मान होनानै जोंङो खुलुमो बोर लायो ओमफ्राय गिदिरफोरा उन्दैफोरनो मान होयो। ओ थिग बि बोर होयो बे थिग बेबायदिनो जोंङो नै बैसागो बा मानसि बैसागो फोजोबनानै थांङो जोंङो ओ गुबैयै दा बुंनो थाङोब्ला जोंङो बैसागुखौ स्नि सानसिमल' जोंङो फालिनायखौ नुनो मोनोसै आरो।
औ नोंथां
बे बेबायदिनो आथिखालाव जोंङो ओ बैसागुखौ बा जौस्राङाव लाबोबाय बे जौस्राङावनो जोंङो ओ बायदिसिना बे स्नि साननि उनाव जोंङो जौस्राङाव लाबोयो आरो जौस्राङाव जोंङो खुंङो। बैसागुखौ बे खुंनायाव जोंङो बायदिसिना ओ जोंङो ग उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जोंङो गेलेनाय बा थुनलाइ बादायनाय उम बिदिनो हारि हारिमु बादायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोंङो लानानै खुङो ओ जाहाथे बैफोरखौ खुंनायनि ओ गुबै जाहोन एबा थांखिया जाबाय ओ जाहाथे बै ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओ गेलेनाय बायदिसिनाफोराव जाहाथे ओ थुलुंगाखाङो। ओ इयुनाव माने मोजां गेलेनाय ओ गेलेगिरि जानो हायो बेफोरखौ ओ मिजिंथिनानै जोंङो बेफोरखौ होनाय जा जायो बेनि ओ बेनि अनगायैबो जोंङो ओ थुनलाइ ओ थुनलाइ बादायनायाव जोंङो बायदिसिना बाथ्रा दानथेलायनाय बिदिनो बायदिसिना खन्थाइ ओ आवरायनाय बेफोरनि बेफोर बेफोरबायदि खौ होनानै जोंङो बैफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे फरायनायनि बेला बेलायाव मोजां ओ थुलुंगा मोनो बा गोसो होयो बफोरखौ खौ हास्थायनानै जोंङो बेफोरखौ हाबाफारिखौ जोंङो लानानै बे जौ बिथांनि बैसागोखौ जोंङो फोजोबहोयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंङो बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै जोंङो खुंनायखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ नोंथांमोननिथिं म बायदियै खुङो बा नोंथाङा मा बेनि बागै बेसेबां मा मा मिथि खौ एसे फोरमायना होदो दे
हागोन नोंथां हागोन नंगौ सैदो नोंथां नाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुआ जोबोद गाजा गोमजायै ओ बिदि रंजायो र जेरै ओ सैथ्र दाननि जोबनाय माबायावहाय सैथ्र दानदि जोबहैनाय बे दिनखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनानै ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बिदि माबायो फुजियो बे फुजिनायनि जाहोनखौबो नोंथाङा फोरमायखाबाय आंनो बे एखेयानोखा जाहाथे औ नोंथां औ बेखौ आं बुंलायलिया दा जोंना आ जिब्रै जेनाखि जिब्रै अक्ट' नङ होमबा नोंथां जिब्रै एप्रिलनि एप्रिलनि जिब्रै बे अक्ट'खालि जोङो आ जेरै माबायावहाय हाग्रााया बारियाव थांनानै जोङो जेखौ जों गोखा गोखै होनना मोनथियो नङा बा नोंथां
औ नोंगौ
औ बे गोखा गोखैखौबो जोङो खानानै लायो हाग्रा बारियाव आरो खांनानै लायनानै बे बेवयाव जोङो गोबां जातनि जायनाखि मैगं बेखौ जों खाना लाबोयो हाग्रानिफ्राय जेरै ओ लाफा सायख' खिफि बेन्दों थाराय मानि मुनि मानिे गोबां दङ बेयाव आं मुंखौ मुंख'जोबनो हाला नोंथां बेखौ नोंथाङाव मिथिखायो जों बेखौ लाबोनानै ओ जेनाखि बैसागुनि नामाव अमा सिथारनाय नङा होमबा नोंथां बेजों जों एवनानै जायो लोगोसे जों बेजों लोगोसे जोङो ओ जेरै जों बैस सागुनि नामाव संनाय जेनाखि जौ सेरेब बा गिसि माइब्रा माथा जों बेफोरजों लोङो ना होमबा
नंगौ नंगौ
आरो दाना बिनि अखानायै बैसाग दाननि से अक्ट' खालि जोङो ओ फुंनि स समाव जोङो आवहुथि होनानै ओ इसोरनाव आर'ज गाबो आरो जाहाथे जों सिगां थाबोनाय दिनफोराव जोङो माबाफोर गेना गोरोन्थि खामानि मावदोंबा इसोरा जोंखौ निमाहा होनायनि आरो उन संसाराव जोंनि जेनाखि जिउआव जेबो बेमार आजार बा दुखु दाहा सहाय दानांथों बेफोरबायदि साननानै जों आवथि होना होयो आरो आवथि होखांनानै जोंङो ओ ओन्दैया गेदेरनाव गेदेरखौ सनमान लायो आरो गेदेरा उन्दैनो आसिरबा होयो
औ
गोलैयो बे दिनखालिनो से अक्ट खालिनो आरो जोंङो बेलासि समनिफ्राय जोंङो आवथिहोखांनानै जोंङो बैसागु रंजानायखौ जागायजेनो आरो नों थां मानसि बैसागुआ आरो बेदिनखालि रंजाबाय आरो बे रंजानायाव जोंङो गोबां जेनाखि दामग्रा आगजु ओ खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरखौ लानानै जोंङो रंजायो नोंथां
औ
बेयाव आरो खुगा मेथाइ खननानै बैसागुनि मानो होनना बुंङोब्ला जोंना खुगा मेथाइ बैसागुनि मेथाइआनो गोदो आबै आबौमोननि समाव जेनाखि खनबोनाय मेथाइफोर जों बेफोरखौ ओ खनो खुगा मेथाइ खुगाजोंनो खननानै नङाहोमबा नों थां आरो जोंङो खननानै बिदिनो मोसायो आरो जोंङो गोदो गोदायनि आबै आबौनि समावथ बैसागु बोथोरखौ खौ ओ से सप्ता गाहाम रंजायोमोन स्नि दिन गाहाम नाथाय जों दानि दिनाव नुनो मोन सै जोंनि गामि ओनसोलफोराव बैसागुखौ दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ सानथाम बा सानब्रै रंजानानैनो फोजोबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ दा दुखु गोनां बाथ्राया बेबो मोनसे जे जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय बिथांमोना दा जोंनि जेनाखि बैस सागु रंजानाय जेरै आगजु दामग्रा देग्रा आरो लोगोसे जोंनि बैसागु रंजानाय दि सान बे सानखौ गोबां खम खालामबाय माने सानथाम सानब्रैयावनो रंजायो नालाय दा बेनो दुखु गोनां बाथ्राया जोंङो बिदिबा जोंङो लासैनो बावलांगोन दा दामग्रा जुदि जोंङो बैसागु दामग्रा आगजुफोरखौ जों दामनोनो रोङाबा जेरै खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना बेफोरखौ बे निस्सय बे जों बावलांगोन नङा होमबा मानि दामनो गोरोंङानो गैलाबा उनाव गामिनि गामि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौहाय माबानांगोन आरो ओ सोलोंना लानांगोन नोंथां दामग्रा देग्राफोरखौ आरो बिदिनो माबाफोरखौबो बैसागु रंजानायखौबो जों बारायफिनांगोन गोदो आबै आबौमोना जेै रंजायोमोन बेफोर बेबायदिनो से सप्तालागै जों रंजानांगौ जाहाथे जोंनि बे हारिमुवा अराय बो बिदिनो थाबाय थायो नङा होमबा नोंथां जोंनि जाखै बैसागु फोरबो बर हारिनि लोगोसे जों बैसागु बोथोरनि खोथा रलायबा जोंङो नैबे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बेखौबो जों सावरायफानांगोन सोदेरफानांगोन नङा होमबा नोंथां औ बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौथ नोंथाङा बेनि एसे जारिमिनफोरखौ मोनन्थि खायो खोमा नङाओमबा नोंथां जेरै बेयाव
खोनादों नोंथां औ
औ नोंथां जेरै बे मोनसे गिदिद फेस्टिभेल जोंनि बर हारिनिनो ओ बेयाव जोंङो बावखुंग्रि होनना बुंङोब्ला बावखुंग्रिया सासे सिख्ला नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
दा गोदो बिनि फुल कानिखौ आं बुंङाबाबो आं ससेखौनो बुंनो होसै ओरै मानो गाखोयो जों बे हाजोखौ बेफोरखौ दा जोंङो मानो गाखोयो होनना बुङोब्ला बे बावखुंग्रिखौहाय जों जेनाखि गोसोनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाय सोरनिबा अनजालु बा अनजालिनि मुं लालायनानै माबायो गाखोयो नङा होमबा नोंथां जेनेबा बोसोरथाम गाखोयोब्ला बेफोर जोंनि साननायफ्रा जाफुंगोन सोरबा मोजां मोननाय अनजालु अनजालिखौ मोनलायगोन बेफोरबायदि होननानै जोङो बेफोरबायदि मोनसे माबा लानानै आसा लानानै गाखोयो आरो बैसागुनि नामाव दा नोंथां नोंथाङा माबाफोर मिथियोबा एसे सावरायदो एक्सुवेलि जोंना टाइमाबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां औ समाबबो जाबाय नै जोंना औ दे नों नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथां
औ गोजोनबाय आंबो नोंथां औ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे